खानादों?
औ खोनादों नै दासो औ खोनाबाय? मा खबर बुन्दु?
दोङो। मोजाङानो।
उम दा मा खालामदों? उम लोगोसे दोङो बावगारदोलै लोगो। मा खालामदों दालाय? मा खालामदों?
दायो ओरैनो सि माबासो सिरियाेलसो नायनो नागिरनाय आं मबेलाव
आदसा ओंखाम बाथि जाबाय?
अ
ओंखाम ओंख्रि जाबायना जायाखै? नो मा ओंख्रि जाखो
माबामोनलै मा होनो लाव बिजौ दालि ओंख्रिया ने दा नेदा मोजांब्रा लै हेल' मोजां खोनायासै हेल'
हेलौ गैला खोनाला हेल'